औ नों औ अब्ला जोङो दा सावरायगोन जे जाग्रा आदारनि सायाव औ नोंथां
जाग्रा आदार होननानै बुङोब्ला जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथार होननानै जोङो बुं नांगोन। जायनि गेजेरजों जोङो जिउआव जि देहानि थाखाय मोनसे गोख्रों मोनसे सावस्रिनाय बेखौ मोननो हायो। होननानै बुङोब्ला बेयो जोंखौ जोंनि देहानि जौगानायाव मदद खालामो। लोगोसेनो जोंखौ जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनायावबो जोबोद गोनांथार बिफाव लायो होननानै आं बुंनो सानो।
औ
बेबादिनो जे नांगौ जानाय आदार गैयाब्ला मानसिफ्रा खामानि मावनो हाया जायो।
फरायनो हाया जायो। आरो जिउनि रंजानायाव माखासे खाबु गैयै जायो। बेबायदिनो आदारा जोंनि देहायारि सावस्रिनि थाखायल ओ गोनां नङा होननानै आं सानो। बेनि अनगायैबो बे आदारा जोंनि हारिमु लोगोसेनो दोरोंफोरावबो मोनसे गिदिर बिफाव लायो मोनफ्रोमबो हादोर आरो हारि बिहा गावबा गावनि जुनिया जाग्रा आदारफोर थायो जाय बिनि जारिमिन आरो जिउ खुंनाय आदबखौ दिन्थिनो हायो। बेबायदियैनो जि फोरबोफोर नखरारि जथुमफोर आरो फालिथायफोर फोरनि समाव सुबुं फोरा जर'खा आदार बानायो आरो जयै संजानानै नैबेखौ जायो बिथांमोना जि बेदर जाग्रा आदार रानलायनाय ओ बेबायदि मोनसे थासारि लाबोनानै ओ गावजों गावनि गेजेराव गोरोब लायनाय मोनसे थासारिखौ लाबोनो हायो ओ बेबायदिनो ओ
गावबा गावनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव जि गोख्रों सोमोन्दो नै बेखौ लाखिनो हायो। होननानै आं सानो ओ आदारनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा?
आदार आदार माने जामुं नङा होमबा? ओ जामुं होननानै बुङोब्लाथ' जामुंआबो गोबां रोखोमनि थायो। जेरै रेजें आदार गिलिर आदार गिलिर आदार होननानै बुङोब्लाथ' जों ओंखाम ओंखाम ओंख्रि बा जोङो मा होनो गावनि उदैखौ थगायनानै दोननाय बा जोङो गावनि उदैखौ जोङो माने ओ उखैगाहोनाय बे जाहैबाय गिलिर आदार जानाय रेजें आदारखौ जानानैथो जोंनि उदैखौ जोङो उखैगा होनो हाया। दा बेखौनो बुंनो सानदों आङो। ओ आदार होनना बुङोब्ला आजिखालि आदाराबो गोबां रोखोमनि थाबाय।
औ
जोङो पासपुतफोरखौबो गोबां जोंनि दानि लाइमोनफ्रा खोब जानायखौ नुनो मोनो। सोरबा सोरबाथ' बे फास्ट फुडफोरखौ जानानै ओंखामबो जाबावा आरोखि। चाइनिज जा नाव माखासे बेराम आजारजोंबो भुगिनो गोनां
औ
फास्टफुडआ जाहैबाय जोंनि ओ सावमिन बायदिसिना ओ बेबायदिनो ओ
एवनानै बा फ्राइ राइस मम' बायदि बायदि रोखोमनि आरो बेफोर जाहैबाय फास्टफुड आरो बेफोर बुस्थुखौ फ्राय माखासे रेस्टुरेन्ट फ्रावबो होयो खिन्थु जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा लामा सामायाव मोननाय माखासे मा होनो बेखौ ओ ओ टाउनफ्राव थायोना नङा होमबा? बेफोरनिफ्राय बायनानै जायो लामा सामायाव थानाय बे दखानफोरनिफ्राय बायनानै जायो। दा बैफोराव बेयाव हाद्रि बाला बायदिसिना बेयाव हाबनाय आरो मोनसे साब सिखोन गैयैयाव बेफोर फासफुडखौ जानानै जुदि नोङो हराव उनदुनानै थाबाय ओंखाम जाला होमब्लाना माने सिङाव जुदि हजम खालामनो गोनाङाव बैयाव बायदि रोखोमनि बेयाव ओ मा होनना मोनगोन मैला मैथाफ्रा बेयाव हजम खालामनायाव बा सिथाबनानै बेफोरबायदि मोनसे बेरामबो जाहैबाय आरो। ओंखायनो जानाय लोंनायाव जेब्लाबो सांग्रांथि थानाया मोजां बे गाव गावनि देहानि थाखाय। मोजां जायो फ्राय बेमार आजारफ्रा पास्त पुत जानाय निफ्राय जों नुयो माने जोंनि ओंखाम ओंख्रि जों गोगो ओंखाम ओंख्रि जानायाव फ्राय माने बेमार आजारफ्राबो जों साफैनो हाया। फ्राय जानाय लोंनायनिफ्राय बेराम आजारफ्रा फ्राय जानो नागिरो आरो। बोथोरजों जानायाथ' बोथोरजोंनो हामलाङो खिन्थु जों जानाय लोंनायखौ जुदि नों मोजां जायाब्ला फ्राय बेरामा जानाय लोंनाय बेनो जायो जों नुनो मोनगोन डक्टरनाव फ्राय बिथांमोना साजेसन हरो बे जानाय लोंनायखौ मोजां जा। बेखौ मोनजाया बेखौ जा मानि थाखाय होनो? बेफोर बुस्थुखौ बै सुबुङा मानो अलरेडि जाखांबायमोन जायनि गाव अभार जानायनि थाखाय बे बुस्थुखौ दा उनाव मोनजाहैला। बेनिखायनो जानाय लोंनायावबो बेफोरबायदिखौ नोजोर होनांगौ थाबाय आरो गिलिर आदार होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि ओंखाम ओंख्रि थाबाय दा ओंखामाबो हमनानै ला बेहायबो लकेल ओंखाम थाबाय लकेल माइरं थाबाय सालानि माइरं थाबाय सालानि हबा स्पार जायखौ जों बायना मोनो दखनिफ्राय जाय बुु गुब रनि सापइ होयो बे सापइखौ जों। जानांगौ जायो। आरो बेहबो आथिखालाव मा जायो माइरंफोरखौबो लबारनिबो बानायना हरा जाहैबाय आरो साब सिखोन गै यै जायो बैफोर माइरंफोरा माने सालानि माइरंफोरा मा जायो अबेबा अबेबा गुदामाव बोसोरसे बोसोरनै गाहाम बेयाव गोदोसो गोदोनानै थायो। बेयाव माखासे माने एम्फौ एनलाबो जायो ओमफ्राय बेहाय माने एन्जरफ्राबो बेयाव जायो। आरि खिसोम हासुसोम खालामो एमफौ एनला फ्रा बैफोराव माने आरो बे माइरंखौ मान केमिकेल होनानैबो खायसे खायसे माने एन्जरफोरनिफ्राय बासि नि थाखाय केमि केलबो होनाय जायो माने सेराव सेराव जाय बेफोरबायदि माइरंफोरखौबो जों मोनजाफ्लाङोब्ला। मा होनो देहाया। मोनसे खैफोद गोनां जागोन खहा जानो हागौ आरो फ्राय जायोबो आरो। बेखौबो जों नोजोर होनाया मोजां नोजोर होनानै। बेखौबो नायबिजिरलायनानै जानाया गाव गावनि देहानि थाखाय मोजां जागोन आरो गोलि रा फोथार होनोब्ला गिलेला आदारजों जोङो ओंखाम ओंख्रि। दाथ' बे थाखाबाय कम्पालसरि आरो बेहाय ओं ख्रि होननानै बुङोबा ओंख्रिखौ दाइ होननाय बायदि केमिकेल गोनां मैगं थाइगंखौबो जों जानायनिफ्रायसो जानगाराव थायोबा मोजां। मानो होनोब्ला। नायै नायै जानो रोङोबा मोजां आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दा बेवहाय गोग्गो देहा खालामोबा आरो फिथाइ सामथाइ जानांगौ फिथाइ सामथायखौ माने। नास्टा फुङाव ब्रेकफास्ट खालामनायफ्राव माने। ब्रेकआथ' मोनसे बेहाय जेबो भिटामिन गैयबा खिन्थु थालेर बेवहाय आनारस बा रैमालि आ पेल आंगुरफोरखौ जुदि जायोब्ला बांसिन माने भटामिन मोनो आरो। देहायाव माने मोनसे मोजां माहोनो बेयाव भिटामिन सोनानै माने। देहाया मोनसे गोग्गो जाफैयो बेनिखायनो फिथाइ सामथाइखौ। जानांगौ अर्गानिक मैगंफोरखौ जानांगौ जायफ्रानोखि लकेल हासारजों। होनानै बे फसलखौ दिहुनो बै फसलफोरखौ जानांगौ बा बै फोर मैगं थाइगं बा फिथाइ-सामथाइ बेफोरखौ जों जानांगौ आरो ना अब्लाना खोब देहाया मोजां थायो। आरो हायोबा जों। लोंनायफोरखौ खम खालामनांगौ जुमायफोर लोङोब्ला माने। एसे बेराम आजारा थाब जानो थाखाय मोनसे चान्स थायो। बेनिखायनो लोंनायफोरखौबो जों एसे खम खालामनाया मोजां आरो। नोंथाङा मा होनगोन बे बेलायाव।
औ नोंथां नोंथाङा माखासे बाथ्रा बुंबाय। नंगौ थारैनो जे आथिखालाव ओ गोबां सुबुंफोरानो। जि ज' रखाय मोननाय जि। ओ बारगार फासटफुड। बेबायदिनो जि पिज्जा नुदोल्स चिप्स बायदिसिना जि। फास्ट फुडाव मोननाय जि जाग्रा आदारफोर नैबेफोरखौ जानो मोजां मोनो। जेराव बै आदारफोरा ओ‌ बिसिनि जि खुगानि जुथि नैबेखौबो मोजां। जों।
मोनहैयो होननानै आं सानो जायनि थाखाय बिथांमोनाबो बैफोरखौ जानो मोजां मोनो नाथाय बा ओ ओ नैबे। ओ फास्ट फुडनि जि जानाय आदारफोर नैबेफोरो जोंनि देहानि थाखाय बांद्राय। मोजां नङा होननानै आंबो सानो मानोना बेयो। ओ जोंनि सोलेराव एबा जोंनि देहायाव। माखासे रोखोमनि बेराम आजारफोर लाबोनानै फैनो हागौ। ओ। बेबायदिनो जि जाग्रा आदारनि बेलायाव नायोब्ला जे फास्ट फुडनिख्रुइ। जोंनि न'आव बानायनाय आदारा ओ साबसिनै होननानै आं सानो। जाय जि न'आव बानायनाय आर नैबेयो जोंनि थाखाय सावस्रि गोनांबो जायो। लोगोसेनो साखोन सिखोन आरो जि न'आव बानायनाय जि जाग्रा बेसाद नै बेखौ जों जोथोनै लाखिनानै दोननाय जायो एबा जोथोनै मोजाङै सं संनाय जायो जायनि गेजेरजों ओ
ओम जोंनि देहाया मोनसे मोजां गोग्गो सावस्रि मोननो हायो होननानै आं सानो।
ओ जि बेबायदिनो जे जाग्रा आदारनि सायाव जों गोबां बाथ्रा सावराय बाय।
औ
बिदिनो जि आदारफोरनि बेलायाव जों बुङोब्ला नोंथाङा दानि बुंनाय बायदि जि गिलिर आदारा रादायजों आदा बेबायादिनो जि आदार बेफोरनि बेलायाव नायोब्ला ओ खायफाया मैगं थाइगंनि आदार जानो मोजां मोजां मोनो। बेबादिनो गुबुन ओ सुबुंफोरा बेदर ना एबा दावदै बायदिसिना भिटामिन गोनां जि जाग्रा खुगानि जुथि नैबेफोरखौबो जानो मोजां मोनो। जायनि गेजेरजों जि गावबा गावनि गोसो नैबेफोर ओ मोजां मोनो एबा रंजां रंजाखांनाय मोनो जे गावसोरनि जानायनि गेजेरजों बेबादिनो ओ जे जायखिजाया जि गुबुना जि जायो नों जि जायो ओ बेनि गेजेराव ओ जेबो फारागथि लाबोआबालासिनो जों जोंनि देहाखौ एबा सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय नांगौ रोखोमनि जि मुवा बेसाद जायोब्ला जोंनि थाखायनो साबसिन जागोन होननानै आं सानो।
औ माने बेफोर गेजेराव बाव बयहाबो गावबा गाव मोनसे जानायनो जुथि बिनि गेजेरावबो नायै नायै बिजिरनानै जानाया गोनांथि दं आरो।
औ नोंथां
औ
जानाय जानायजों लोगोसेनो जोङो ओ नांगौ रोखोमनि दै लांनाय नैबे हुदाखौबो खालामलाङोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जायो होननानै आं
औ दै दैयाथ लोंखानांगौ दै लोंबासो देहाया माने थाजिम थायो।
औ
दे होमबा ना नोंथां खोब मोजां मोनबाय नोंथांजों रायलाय बेदेनि सायाव गोजोननाय थाबाय।
गोबां बाथ्रा सारायबाय।